हेल' हेल' औ।
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेल'।
हेल' औ।
औ खोनादों औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ। दा नोंथाङा माबा मावगासिनो दंना फ्रि दङ?
आङो ओरैनो नोंथां। आं जेबो खामानि मावथ'वाखै फ्रिनो दङ'
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो माखासे टपिकनि बिसय सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथाङा निस्य औ
औ औ अब्ला जोङो नोगोर आरो गामिनि हान्था मेला जावगाय माने थांलाय फैलायनि बिसय जोङो सावरायदोनि एसे नोंथांनो आङो बे समखौ सिगां गिबि होग्रोनाय जायो आरो नोंथाङा आराम्भ' खालामग्रोदो नामा
फारागखौ नुनो मोनो नङाहोमबा नोंथां
नोंगौ
दा बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलाव जिहेथु जोंनि लामाफोरा बारा मोजां जाया जायाखै दासिमबो फाख
जायनि थाखाय गारिफोरा मला थांलाय फैलाय राहाखौ राहाया गोबां जेंना दं आरो फारसेथिं नोगोर ओनसोलनि जिहेथु लामा बायदिसिना दाला बेखौ मोजां जाबाय फाखा जाजोबबाय दा बेनिखायनो नोगोर ओनसोलफोराव गारिफोरनि थांलाय फैलायनि हिसाब गैया बेखायनो जोङो नोगोर ओनसोलफोराव माबा मोनसे थांलाय फाय खालामनोबा जोङो गोरलै जायो नोगोर ओनसोलफ्राव जिहेथु नांगौबानो गारि थांलाय फैलाया लामाफोरा मोजांखायनो
खायसे खायसे निजोरा दैमाफ्राव दासिमबो दलं गैया जायनि थाखाय जोङो दैमा बारनोब्ला जों दैखो दैनि गेजेरजों थाबायनानै बा दैमानि गेजेरजों हाबलांनानैसो बारनो गोनां जायो जायनि गेजेरजों जोङो गारिफोरखौ लांलाय लाबो
औ खोनागासिनो
औ दा बेफोरनि जेंनानि थाखाय जोंङो गामि ओनसोलाव जेराव जाहाथे थांलाय फैलाय राहा गिफोरा बहाबा थांनो गोनां जायोबा गोरलैनो गारिफोरखौ नु जिहेतु लामानि सायाव सो-सोनारनानैसो गारिफोरा थांलाय फायलाय खालामनो हायो। दा बे बेलायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदों। ओ गामि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि ओनसोलनि ओ आरो जायफोरा माबायदि खारो जारिफोरा गेसें ना गुबुन खारो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जेरै हाथायफोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे गोनांथार ओ नंगौ होनबा जोङो हाथायफ्राव बा जोङो ओ थाङाब्ला जोंनि दे दिनि नि जे जोंनो नां गौ मुवा बेफोरखौ जोङो मोना आरो बिसोरो बेबायदिनो जायगा जेराव माने सुबुंफ्रा बांसिन ओ जायो बेवहाय हाथाय जोङो नुनो मोनो ओ आरो गामि आरो टाउनाव मोननैयावबो फारागथि दङ गोबांनो मानोना गामियाव जोङो ओ बांसिन सुबुंफोरखौ नुनो मोना नाथाय टाउनावहाय गोबां बाहेरानिफ्राय फैनानै फरायफैनायबो ओ थानायखाय दिनै टाउनाव बांसिनानो हाथथायफ्रा बांलांगासिनो दङ होनबा बेबायदि बाजार जानाया बां लां गासिनो दङ नाथाय गामियाव होनोब्ला गामिनि हाथाइया माने मोनसे फिसा जायगायाव जायो आरो ओमफ्राय बियो सब हि माखासे सानफ्रावबो खुला थानो हागौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां माबेबा माबेबा गामिफ्राव सम लानानैसो हाथायखौ जायो आरो ना समबार बा समबार बेबायदि मोनसे समाय लानानैसो जायो बांसिन गामियावनो बे समाव जोङो नुनो मोनो भिहिर बारखौ नाथाय उम जोंनि टाउन होनोब्ला ओ टाउनारि जायगायावहाय जोङो बांसिन बेखौ खुला नुना मोनो जोङो फुंनिफ्राय लानानै मानोना गोबां मानसिफ्रा बाहेरानिफ्राबो फैयो आरो थानाय जानायखाय दिनै माखासे थावनि हाथाइ आरो बांसिन ओ साजायनाय जायो जेन' मानसिफ्रा बांसिन ओ फैयो आरो बिजनेसा सलियो बिनि थाखाय जोङो टाउननि हाथाइफोरखौ जोङो बांसिन गेदेरसिन नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो सानफ्रोमबो खुला थायो टाउननिया आरो बेयाव गोबां ओ माने ओ दस्रा दस्रा बुस्थुफोरखौ जोङो गामिखौ गामियाव इखौ मोना बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौबो जोङो ओ टाउनावहाय जोङो नुनो मोनो जेरै हाय ओ जि जोम ओमफ्राय बिदिनो इले माने इलेक्ट्रिक बुस्थुफोर कारेन्टनि बुस्थुफोर फारनिचियार फोर आरो बेबायदिनो गेलेनाय बुस्थुफोर आरो बेबायदिनो ओ मुलि दखानफोर नाथाय जोङो गामि ओनसोलावबो दा मुलि दखानफ्राबो थांगासिनो नाथाय बांसिन ओ जोङो हान्थिनांगौ जायो आरो टाउनाव दा नोंथांङा ओ बिनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ दा जों बुंनांगोन जिहेथु जोङो जायखिजाया बिजनेस खालामोबा दा सासे फार्मासिया मुलि फानोब्ला बियो गावनि बांसिन कास्टमार नायखो नागिरगोन बा जिहेथु गावनि गलायाव गोबां कास्टमारा फैनानै मुलि बायनायखौ बेयो लुबैगोन दा बे बेलायाव बुंनांगोन जे बिथांङा जाय ओनसोलाव सुबुंनि होंगो दोंगोआ बारा जेराव सुबुंनि होंगो दोंगोआ बारा जायो जेराव मुलिनि फाननाय जिहेथु फिसा बे फाननाया बांगोन बेबायदि जायगायावसो बेयो फार्मासिखो होनाय होगोन दा बेलायाव जों बुंनो हायो जिहेथु जोंना नोगोर ओनसोलफोराव गोबां ओ सुबुं अनजिमाया बुरजा दंङ नालाय बेखायनो बेहाय गोबां बेमार आजारनि बिबा़ङा बांगोन जायनि बेलायाव जोङो मुलि जायखि जाया मेडिसिननि गोनांथि आं बे बेलायाव बैफोर ओनसोलफोराव जोङो फार्मासि होनाय जों गोबां नुनो मोनो आरो
दा जोंना गामि ओनसोलफोराव जाबाय जिहेथु सुबुं अनजिमाया खम नालाय बेखायनो जिहेथु ओ बेमार आजाराबो खम ओ मुलि बायनाय बा बायदिसिना मेडिसिन बायनायफ्रा खम जागोन दा बेखायनो गामि ओनसोलाव बांद्राय मुलाम्फा जानाय बायदिखौ नुवा दा बेखायनो एसे एसे बेफोरखौ नोजोर होनानै गामि ओनसोलाव खायसे खायसे फार्मासि होनाया नोगोर ओनसोलाव बांसिन फार्मासि होनायखौ नुयो आरो दा बे बेलायाव जोंनि गामि ओनसोलनि ओ माब्लाबा गामि ओनसोलाव जुदि बेमार आजारफोर जायोब्ला बेखायनो जोङो मोजां दा जुदि लामा मोजां जायोब्ला जोङो खम समावनो मेडिकेल सहैगोन आरो जुदि लामाया गाज्रि जायोब्ला बेयाव जोङो ओ मेडिकेलसिम सहैनो गोबाव सम लागोन दा बेफोरबायदि गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो टाउन मार्केटफोराव जोङो औ खोनादों खोनादों आरो बेजों लोगोसे टाउन मारक खेटफोराव हेलौ खोनादों ना नों थांङा औ नेटवर्क एसे औ नेटवार्कआ एसे उसुबिदा जानानै होदोंना
औ खोनादों बुंबाय था नोंथां
औ दा आरो जोङो माखासे टाउन मार्केटफ्राव गोबां समावनो साबसिन लामाफोरखौबो जों नु नो मोनो पारकिंबो जोंहा गारि दोननो सुबिदा आरो बेबायदिनो बेंक फोरफोरखौबो जोङो मोनो आरो गुबुन सुबिदाफोराबो थायो आरो बे टाउनावहाय बिनि थाखाय बांसिन बांसिनानो टाउनावहाय हान्थिनांगौ जायो गामि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो था टाउनाव फैनांगौ जायो बेबायदिनो ओमफ्राय बिसोर खाथि खालानि जे गामि गामिफोरजों लोगोसे टाउननिफ्रायबो माखासे मानसिफोर कास्टमारफोर मोननाय थायो दिनै जोंनि टाउन ओनसोलावहाय बांसिन बेबायदि हान्था मेलाया बाङो बारायल बारायलांगासिनो दं आरो अब्ला नोंथां जोङो बे बिसयनि बे टपिकखौ लानानै गोबां सावरायबायानो समजों लोगोसे जोङो दोननोसै नामा
औ खोनादों नोंथां